हेल अ हेनारानि नार्जारि हेल
हेल
खुलुमबाय खुलुमबाय अ खुलुमबाय खोनादोंना
औ खुलुमबाय औ औ दासो खोनादों जा गोबावजों औ खोनादों
आदसा खुलुमबाय ओंखाम जाखांबाय
नै दासो जानोज्रायदों दासया जानो नै हायदों उम ओमफाय आंहा ओंख्रिया आलु सवाबिनसो ओमफ्राय दावदैजों टमेट' बाथोन दावदै ज माबा राम बिला बिलाथि ना बिलाहि होनोमोनथाय
फान्थाव गोखै आतसा गोथाव जागोन दा दिनै ना
गोथाव औ
अ ओरैनो नोंस्रा मा मा औ जाखांबाय दासो दे जाखांदों
ओमफ्राय
थालिर
बा
ओमफ्राय नोंस्रा मा मा मैगं थाइगं गायोना नखराव
जोंहा नआव थाइबें सबाइ बिमा गाजर मुला ओमफ्राय मैफ्राय जोगोनार बिजौ आलु सामब्राम सामब्राम गुफुर हाइजें उम उम
औ
गायजोबो
मोजाङानो गोजा माथो गायनायालाय नआवनो जा जोबोना बहाबा फानहैयो
फानहैयो फानहैयो
फानो नआवबो जायो दा
उम
औ दाम मोनो आरो ना
दाम मोनो उम सबाइ बिमाफ्रा बाजाराथ ओरैनो साफागुरियाव फानहैयो साफागुरि बाजाराव फानहैयो
दा मोनो बेहाय
उ जामु मोनो। ओमफाय नोंस्रालाय अबे बाजारखौ जायो।
ए जोङो तामुलपुर बाजार।
नङा हाथाइसो होनांगौ हाथाखौबख' जायो।
तामुलपुर हाथाय।
ओमफाय नोंस्रालाय नोंस्रालाय ओरैनो मा मा गायो।
गायनायाथ' इदिनो आलु गायो। ओ बिलाइ मेगंफोर गायो। आ बिदिनो आरो बिलाइ मैगं गायो आलु आला गायो ओमफ्राय फान्थाव गोख खैफोरखौ एसे एनै गायो। बारा गाया जोंना। इसे इसेल' गायो जानो आन्थाल' गायो जोंहा फानलाय लायनायखो गाया।
औ
ओमफाय ओंखाम जाबाय थादों। मा जाखो ओंखामना मा जादों
ओंखामदों
औ। थिगानो दङ' जाबाय थादो आङो ओंखाम जाखांना जिरायदों। ओमफाय बेहायनो सम मोननायखाय नोंनिसिम फन खामहरबाय। मानो होनबा नोंनिसिम दाखालि आङो खेबसेल'सो फन खामदोंमोन नालाय आ खोनबा जानांगोन ना एबारदो खोननै जागोन।
अ आङा बावबायसो ओमफाय आंलाय आं नोंनाव आं नोंनाव बेसिबां खालामामोनलाय
आंनावथ' नोङो खेमसेबो खामरथ'वाखै। आं नोंनाव खोननै जाबाय खामनाया।
आंबो खाला आंबो नोंनाव।
औ सम सम खालामदो सम मोननाय समाव आङो रिसिभ खालामसिगोन।
जायखि जाया थाइम बर' माबा सु सम बरनदो आंनि थाखायबो औ
सम मोननाय समाव आङो ओ मालाबा मबाइलखौबो बेयाव जानमो ओ मा होनना बुङो बेखौ
जानबुं
जानबुं जानबुंखोबो लोगोआव लाबाय थाया नालाय
औ
सम सम न'आवनो गालांनानै आङो थाङो ओरै मेगंबारियाव। ओमफ्राय दा सम मोनोब्ला सम मोननाय समाव जुदि हरफ्लाङोब्ला आं रिसिभ खालामसिगोन। बा गनायसिगोन।
अबे मेगं बारियाव
जेनेबा आङो जेरावहाय मेगं बारि मेगं गायो ओ न'नि फ्राय एसे गोजान जायो।
अ साइकेलजों ना माजोंबाफोर थाङो
गालाङो आङो एसे लानाय उसुबिदा जानायनि थाखाय न'आव गालांनानै थाङो। बेवहाय जुदि आं लाब नायाव जुदि हरोब्ला रिसिभ खालामसिगोन हमसिगोन आरो आं लाब फ्लाङिआव हरोब्ला ओरैनो हरनायल' जासिगोन आरो बेखायनो सम थानाय समाव मोनाबिलि सोराव हरोब्ला जायो आरोना।
औ औ औ ओरैनो दा मा खालामगासिनो न'खराव आइ दं आदा दं आगै दं
जेबो गैया
ए खोथिया फोबाय
खोथियाथ' गायबायानो गायबाय ओमफ्राय एसे फो दोंबो माइब्रा दासो फोबाय थादों
ए
माइब्राखौ एसे लासाव
अखाथ' हायाखै
अखाथ' गैया दिनै अखायालाय मैयाफोर एसे दंमोन
औ
ओमफ्राय नोंसा बेसेबांसो गायो? गायनाय फुनाया
गायनाय फुनाया जोंबाइ औ औ खोनादों जोंहा माइ गाया
औ औ औ खोनादों।
माइ गाया जोंहा
अ' ओहम म माइ गाया ओमफ्राय ओरैनो बारा गाया बिगाबा
उम
मैगं एसे गायबाय बाखि ओ माइखौ बिगाबासो गायबाय बारा गाया जानो आन था न'नि औ बेनि थाखायल' गायदों।
उम
ओनफ्राय मा मावगासिनो दङ नोङो फरायदों नामा?
औ फरायगासिनो
ए
औ थाखोआ माबा बै मास्टार एम ए
मास्टार औ मास्टाराव औ इंराजियाव एम ए दोना थिगानो दङ औ बे बे फरायसालिमायाव
आङो बङाइगाव
औ बङाइगाव थिगानो दं दे औ माला जोबगोन माबे सो ओ समाव जोबगोन बबे मायथायाव जोबगोन?
आंनि माइ माइया नैरोजा नैजिनैआव जोबगोन
नैजिस्निआव
उम
अ होमबाथ' दासो दासो हाबजेनदों
औ
दे मोजाङैनो फरायबाय थादो लादो जोंनि बर'आवबो गोरों गोरा नांगौ जादों नालाय ओह मोजाङै फरायना लादो
उम
अब्ला नोंसा सोर सोर दंमोन?
गै आं
औ
ओं ओहो
औ दे मोजाङै फरायदो ओमफ्राय जोंनिया बो आबा गैया आइ दं
औ हा
बेखिनियानो
सोर सोर दङ होनदों?
आइ दं आं दं
ओ साथाम ल
औ सा सानै
ए सानैल' नोंसोर सानैल?
औ।
ए उम।
जाखांबाय नामा?
ओ जाखांहांहां दासो जाखादोंमोन आं दासो जिराय फैदोंमोन। नों फन हरबासो
ए थिगैनो दं जों बेसेबांसो गोबाव रायलायनो हागौमोनलाय?
जिसे मिनिट।
जिसे मिनिट दासो दाइनजानो नायदों
ए
बेनिफ्राय संनाय खावनायखौ सोर खालामो नोंसा संनाय खावनाया सोर खालामो ए गाससिबो नों गोग्लैजोबो
गोग्लैजोबा बिदिनो फाला फाला फाला फाला फा उम मावनाय दांनायफोरा फा बिदिनो ज मावो
औ थिगानो दङ बे एसे बे एसे मावब्लासो अनज्लायनायबो थायो सासेयानो बबेखौबा मावजोबब्लाबो अननाय गैया जायो
मा मा जाखोन नोंसिना
फिथाइ सामथायाइ
उम औ
फिथाइ सामथायाइ माने फिथाइ सामथायाइथ' माबे समाव फिथाइ सामथायाइ जानायखौ होनदों सानसेयाव
ओ आमथि सिुवायाव माखौ माखौ जाखो?
आमथिसुयाव नै फुजायावसो जागोन जोंहा सुनिबारै। सनिबाराव फुजा दं बे फुजायाव जागोन जो जोबनाय फालिथायाइ दङ बे जोबनाय फालिथायाव जानाय जायो दाथ' जाथ'वाखै जोबाखै नालाय जा जाथ'वाखै जोबबासो जायो
औ
बेखायनो बेखौ नेनानै दङ आरो
नोंसिना तामुलपुर जिल्ला ने होमबालाय
नोंना मा गोलैखो बुं बङाइगाव क'क्राझार चिरां
औ चिरांजों बङाइजों खाथि जाथारना नै बेयावनो
ए नांजाबो
नांजाजोबो ओं सापागुरियाव नांजाबो सापागुरि रलिं मिल
ए नोंनि गोराव गोलाव गारिनि मासि स्टेसन गोलैयो गोलाव गारिया?
उम बङाइगाव
बङाइगाव निउ बङाइगाव ना बङाइगाव?
निउ बङाइगाव बङाइगाव एखे ओरैबो थांजायो ओरैबो थांजायो। बिजोंबो गाखोजायो बेजोंबो गाखोजायो। ओमफ्राय नोंनालाय?
आंनियाथ' रंगियासो गाखोनांगोन।
ए रङिया गाखोनानै अबेजों थां
गोलाव गारिनि राहा गैया जोंहा।
अ ओं ओं
जों रंगिया थांनो गोनां जायो।
औ
दा मा जाखांबाय?
ओं जाखांसै नै जाखांबाय।
मा लथा हांसि देरसि सुनांगोन ना?
औ जोंना मानसिफ्रानो नै एसेल'खा नालाय ओंखायनो रायलायजायो आरो।
अ थिगानो दं।
माने दा आदाबो गैथ'वा नालाय औ जोंना समा जासि
औ बहा थांदों?
है बिदिनो सेंग्रा मानसिखायनो अबाव अबाव थाङोथाय।
ए ए ए सेंग्रा मानसिफोरा
उ
दे अब्ला नोंहा जाखांबायबो थोरसि ल'था सुहैदो।
औ औ दे।